औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांखौ आङो गोजोन मोना
औ औ नोंथां
औ ओ
नोंथां नोंथांजों दा मोसौनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला आं बुंग्रोनोसै नोंथां।
औ औ बुं नोंथां।
औ नोंथां औ मोसौआथ' जोंना गासैनिबो न'खराव थायो।
औ
मोसौआ बयनिबो न'खराव बांसिनानो जोङो नुनो मोननाय जायो। मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना मोसौआ बायदिसिना खामानिफोराव हेफाजाब होयो जेरै मोसौ हालुवाजों जोङो हालेवो। हालेवब्लासो जोङो माइ गायनो हायो आरो जोङो मोसौ फ्राय जोङो गाइखेरबो मोननाय जायो आरो जोङो बे गाइखेर गाइखेरजों गाइखेरखौ लोङोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो। आरो जोंना बे गाइखेरखौ पनिरबो बानायनाय जायो आरो न' न'आव बो बानायनो हायो पनिरखौ आरो जोङो गुबुनावबो बानायनाय जायो।
औ
औ नोंथां आरो जोंना बे मोसौनि खिया जोंना हासार जायो बे हासार खौ जोङो मैगं थाइगंफोराव होब्लाथाय बे मैगं थाइगङा जोंना मोजां जानाय जायो आरो।
मेगन सायाव होयोबा
औ आरो जोङो ओ गोदो गोदाय मोसौजों नांगोल लानानै हाल एवनायखौ जोङो दानि जुगावहाय ओ जोङो मोसौजों हाल एवनायखौ जोङो ओ बांसिन दाना जोङो नुनो मोनला ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ मोसौदो हालेवनायखौ जोङो बांसिनानो फोथायोमोन जेरै बेैहाय ओ माइफोरा जोंना नांगोलजों हालेवोब्लाथाय मोजां जायो होननानै ओ नाथाय थेवबो दानि जुगावहाय टेक्टरजों ओ हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ टेक्टरजों हालेवबा ओ जोंना माइ गायग्रा हायाबो बारा मोजाङै गुरै जाजोबा ओ आरो जों मोसौखौ जोंहा बोसोराव खनसे थुखैनाय जायो। ओ बर'आ हालेवनानै जाग्रा हारि गोदो गोदायनिफ्रायनो।
औ
ओ बर'आ मोसौखौ माइनाव महरै सानबोदों। मोसौ नङाब्ला हालेवनानै जानो राहा गैया जायनि न'आव न'आव मोसौ गैया बिनि न'आव माइनावबो गैया होननानै सानो आरो ओ मोसौ जों हालेवनानैसो जोङो माइखौ गायनो हायो। बेखायनो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबनानै जोङो बैसागुआवहाय जोङो बर'फोरा ओ सिगां सिगां मोसौखौ थुखैग्रोयो मोसौखौ थुखैनाय समाव बर'फोरा दाउज्ला दाउ गिसिरना गिसिरबानो जोङो सिखारो। आरो दुगैस्राङो सोरां जासे उन्दु ब्लाथाय जोंहा दावखा जायो होननानै बर'फोरा फोथायो। ओ दैमा दैसायाव थुखैनानै होलांनायनि सिगाङावनो माफ्रोमबो मोसौनो ओ गं आसुखौ जोङो थाव गोथांजों ओ थाव गोथां सानाव ओंखाम ओंखाम खान्थानि हांगारखौ ओ थालिर बिलाइयाव ओ सैख्ल'नानै बहननानै जोङो थावजों लगायनानै लानाय जायो बेखौ बि थाग्राखौ सथाम सथाम खालामनानै खालामनानै मोसौनि गासैबो मोदोमावनो फाख्रा सिख्रा दागो होजोबनानै जोङो ओ लानाय जायो।
औ। हेल'। हेल' नेटनि एसे प्रब्लेम जादों नोंथां। मबाइलखो एसे सोमावना हो नेटआ प्रब्लेम जादों एसे। हेल' हेल'
औ खोनादों ना
औ दे खोनादों
आरो सबनिफ्राय लाव फान्थाव आरो हालदै
औ
औ लाव फान्थाव हालदै बिदि लानानै जोङो साखा साखा हानानै जोङो औवा निल़ो औवानि लोगोजों जोङो बानायनानै लायो आरो सानसे सिगाङावनो जोङो नागिर नागिर बुथुमनानै दोननाय दिग्लि लेवा ब्रिखब आरो मोखोना बिबार जोङो माखासेखौ मोनफा मोनफा खनसायनानै जोङो बेसेबा मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि उखुम बेसादनि खनायावनो जोङो लो दोंफा मुथाफा थुनाय जायो हिसानसालि गलि लांगोनायावबो जोङो बिदिनो थुनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो सानद्रि एबा दनायाव लाव फान्थाव हालदै हाफ्लेनानै लानाय जायो
औ
आरो सबाय एवनानैबो जोङो लादेरो आरो मोखोना एबा थाराय गाज्रिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय हगारनानै जोङो दैमा एबा दैसायाव लाङो आरो मोसौफोरखौ जोङो होलांनायाव हाफ्लेखाना लानाय लाव फान्थाव हालदै
औ
हालदैफोरखौ जोङो मोसौफोरनियाव सास्रि सास्रि दिग्लि लेवा थाराय गाज्लि एबा मोखोनानि लावथिजों जोङो बुयै बुयै मेथाइ मेथाइ खनो जेरैहाय जोङो लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननानै जोङो मेथाइ खननाय जायो आरो गाव गावनि न'खरनि मोसौफोरखौ बिदिनो गामिनि सेंग्रासा सिख्लासा ओ आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा दैयाव थुखैहैयो बर'फोरा फोथायोदि बैसागुआव मोसौ थुखैनायाव दिग्लि लेवाजों बुयोब्लानो मोसौनि सानाय सुनाय बेराम दुमाल जानायफोरा खारो ओ मोसौ थुखैखालि गामिनि रायजो राजाया लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन गामिनि जाय मागिनो फैनायफोरजों फैफानायफोरखौ एबा आरो गोदान बोसोराव लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ दानगार हरनो थाखाय लामा दानथेनाय जायो
औ
औ औ नोंथां आरो जोंहा ओ बेराम आजार खारहोनो थाखाय जोंहा बायदिसिना गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ जानाय जायो जेरै थालिर फस्ला दिंखिया ए खार' खानदाय
औ
जोंहा बेफोरखौ जानाय जायो ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां
उम नोंस्रा मोसौ दंना गैया
जोंहा मोसौ दङ' नोंथां
औ मोसौआ खैता दं नोंसाना? ओ
जोंहा ना आरैनो फिसा मासे दं नोंथां
ओं गाइखेर ओंखारो
औ गाइखेरा एसे ओंखारो नोंथां बारा बुरजा ओंखारा
औ ओ सानसेयाव ओ खैबार सेरनाय जायो गाइखेरखौ?
औ जोंहा बांसिनानो खनसेल' सेरनाय जायो नोंथां
ओमफ्राय बेसे फानो?
ओ जोंहा फाना न'आवनो लोंनाय जायो आरो साहाबो लोङो गाइखेरबो लोङो।
इसेखौ लोंजोबो
औ नोंथां औ बारा बुरजा ओंखारा ना नोंथां।
एसे ओंखारो होमबा
ओ फवासेनि बारो आरो आधा केजि फोरदि औ बारा ओंखारा नोंथां
अ अब्ला नोंसानिया मोसौ गाइाया एसे गाज्रि आरो न' गाइखेर खम ओंखारो ओ जियानो जा ओ मोसौनि नि बागै नों नोंथाङानो गुवारै बुंजोबखाबाय मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै मोसौ हालेवनायनिफ्राय लाना हालेवनायनिफ्राय लानानै दा आङो मोसौनि बागै मा बुंबावनो मोसौनि बागै बुंनो गोनांबा आं नोंथांनाव सोंथिसो सोंनांगोन आरो नङा होमबा। सोंथिया बेनो
ओ नोंथाङा एसे फोरमायना हो आरो जिखिनि मिथियो।
औ ओ आङो दानि जुग गाव मोसौखौ फिसियोबा बे मोसौ जारसि गायखौ फिसिनायखौ आं साब सिन मोनो ओ मानो। होनोब्ला मोसौ जारसि गाया फिसिनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां लाब जायो आरो न ओ दा नोङो जेरै फवासे बा आधा किल' बेबायदि ओंखार होनदोंना नो नोंथां नोंथांमोननि मोसौखौ नाथाय जोङो जुदि जार्सि गायखौ बा माने बै कर क्रस आरो क्रस जासिगाय खौ जुदि फिसियोबा नोंथाङा मासे मोसौनियावनो ब्रै लिटार ब्रै लिटार गाइखेरखौ मोननो हागोन आरो आरो ब्रै लिटार गाइखेरखौ जुदि नोंथाङा जुदि ओम जुदि नोंथाङा जुदि बिजनेस लाइनाव लागायो जुदि फानो अब्ला नोंथाङा माब्रै मोसौ जेनेबा हमनानै ला माब्रै मोसौ फिसिबाय मासे मोसौ गाया जुदि ब्रै लिटार के होयोब्ला ओ माब्रैजों माब्रै माब्रैनि गासै गाइखेरखौ नोंथाङा फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो बेफोर रांखौ नोंथाङा निजेनि जिउ सालायनायाव एसे हेफाजाब एबा खहायखौ मोननो हायो आरो दा नोंथांनाबो मोसौ फिसिनायखौ आं गाज्रि होननानै बुङा नोंथाङा जि मोसौ फिसियो बे मोसौआबो थिगैनो दं बे मोसौआ जि न'नि गांसो बा हाग्रानि गांसोखौनो जानानै थायो नाथाय जारसि गायनो थाखाय गुबुन आलादा गांसो होनो गोनां जायो आरो एसे हाखन बा नायनो गोनां जायो आरो थेवब्लाबो माने ए दा नोंथाङा जि न'नि गाय देसि गायखो फिसियो नालाय बेनिख्रुइ माने बे जारसि गायखौ फिसिनो हायोब्ला जोंहा बांसिन लाब जायो आरो मानो होनोब्ला बेवहाय जोंहा ओ फैसा थाखानि खेथ्रआव एसे हहाय जायो आरो जियानो जानोोंथां जोंहाथ' समा जाबाय नालाय दा नोंथांनिफ्रायनो गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो बे समाव आं नोंथखौ नोंथांखौ साबायख खर बावनानै आङो दोनथ'नो सानबाय आरो
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय नोंथां
औ थिगानो दं नोंथां साबायखर बाउबाय
औ दे होमबा नोंथां बिदि